औ नोंथां।
आं नाव हरनाय जाहोना जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथांनाव सम दङ।
औ नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन।
जाय आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामदों बे आयदायानो जाबाय जोङो। ओ जिब जुनार फिसिनानै जों माबोरै जोंनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो बेनि सोमोन्दैोंथाङा एसे एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोङो आथिखालाव थांना थानो थाखाय जोङो गोबां राहाफोर नागिरो नङा होमबा नोंथां। बिनिनो गेजेराव जोंहा। ओ साख्रि बाख्रियाबो थाबाय आरो माखासे आबादफोराबो थाबाय नङा होमबा नोंथां। बे आबादनि गेजेरावनो जोंहा माखासे जिब जुनार फिसिनाय ओ दावमा दाउसा फिसिनाय ना जोङो जेरै जोङो दाउ फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो गुबुन बायहेरानि दाउफोरखौबो जोङो फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां। जेरै थुरकि दाउ आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन दाउ बेफोरखौ जोङो फिसिनो हायो बेजों लोगोस सोर जोंनि लकेल दाउ ना जोङो जायखौ लकेल दाउ होनना बुङो न'आव फिसिग्रा बेखौबो जों फिसिनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो ब्रयलार बायदि सिना गुबुन गुबुन दावफोरखो फिसिनो हायो जोङो आरो बो जोंनो ब्रयलारखौ जोङो ओ बेदरनि नि थाखाय बाहायो नङा होमबा नोंथां। आरो बेबादिनो बिदैनि थाखायबो जोङो माखासे गुबुन गुबुन दाउफोरखौ बाहायनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो हांसोखौबो फिसिनो हायो नङा होमबा नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो अमा फिसिनाय आरो मोसौ फिसिनाय बोरमा फिसिनाय नङा होमबा ओ जोङो मोसौ जों बोरमाजों फिसिनायनि माखासे ओ आइदियाफोरा बा जोङो बियो एखे फ्राम नङा होमबा नोंथां जोङो बोरमा फिसि बोरमा आरो मोसौ फिसिनोब्ला जोङो ओ गुबैयै लांदां हा नांगौ आरो जोङो बेयाव गांसोफोरनि ओ जोहै जोङो फिसियो। बा मोसौ बोरमाफोरा साबसिनै देरो नङा होमबा नोंथां? माने जोङो फ्राय मोसौ बोरमाखौ जोङो गांसोजोंनो बा हाग्रा बंग्राजोंनो बा हाग्रानि बिलाइफोरजोंनो जोङो बा मिथिंगाजोंनो जोङो फिसिनाय जायो नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो माखासे ओ बेबायदिनो जोङो दा दाउ अमानि सा-सायाव जोङो सावरायनो सान-नागिरदों नालाय नोंथां बेबादिनो आङो नोंथांनियाव दाउ फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायनोसै ओ ओ सरि अमा फिसिनायनि सोमोन्दै फोरमायनोसै आङो अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो बेबायदिनो ओ लखेल अमाखौ फिसिनो हायो आरो बेबादिनो फारामनि अमा ना जोङो जा खौ अमा गुफुर होननानै बुङो बेखौ फिसिनो हायो ओ जोङो अमा फिसिनो थाखाय जोंनो माखासे मोजां न'नि सुबिदा नांगौ जेरैहाय जोङो प्लास्टार न' ना जोंनो प्लास्टार न'नि सुबिदा नांगौ बे प्लास्टार न'आव जोंहा ओ दै सारनाय बा मेसिननि दै मेसिननि जोंहा गोनांथि जायो मानो होननानै बुङोबा जोंहा अमा अमानि खि हासुदैफोरा जोबोद मोनामो आरो लेथ्रा जायो बेबायदिनो जोंहा ओ जोङो प्लास्टाराव नङाबा जों ङो हायाव फिसियोब्ला जोङो माखासे अमानि गाग्लिनाय आरो खिसोमनाय हासुनाय बेजों जोंहा माखासे से गोबां लेथ्रा जायो नङा होमबा नोंथां? बे लेथ्राखौ जोङो सुस्रांनो बा जोङो बे लेथ्रानि गेजेरजों जोङो मा खासे ओ बेबायदिनो थाम्फै थामला सोमजिनानै बेबायदिनो जोङो माखासे ओ अमा नियाव बेमार एज आजार जानो हागौ आरो बेबादिनो जोङो अमा फिसियोब्ला खमैबो न'नि फ्राय नैजि मिटार हालागै गोजानाव जोङो फिसिनो नांगौ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो नैजि मिट टारहालागै फिसिनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो माखासे बिनि गार्जि गोम मोनामनाय बेफोरो गेस फोरा जोंनि न'खराव बा न'आव न'नि मानसिफोरनाव हाबो नङा होमबा नोंथां? बिनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो ख खमैबो जोंहा सरखारजों गनायजानाय बायदि नैजि मिटारहालागै जोंहा गोजानाव फिसिनो नांगौ बेखौ ओ थि खालामनानै होनाय जादों बेबायदिनो जोङो माखासे अमा फिसिनोबा ड्रेननि गोनांथि जायो जोङो अमा फिसिनाय जायगानि एसे गोजानाव जोङो ड्रेननि जोहै जोङो बेखौ ओ लांनानै बा गाहायनाय बेफोरबायदि सुबिदा थानांगौ नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो ड्रेननि जोहै लांनानै गारहैनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोंहा अमानि माखासे जोलै नांगौ। बेफोरखो जोङो गुबुन सोरबा सासेनि अमा फिसिनाय बेनिफ्राय जोङो मोननो हायो आरो बेबायदिनो अमानि आद दार होनाय होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव जोङो दानानै जोहै जोङो अमाखौ फिसिनो हायो आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राहायै जोङो फिनो हायो बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिनाय हुदाया दंबोयो गोदो गोदाय बोरै फिसियोमोन होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे जौ संनायनि अफ्रि आरो थास' बेफोरखौ जोङो हानानै जोङो अमानो आदार जाहोनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि अमा फिसि आनायनि आदबा एसे गुबुन जाबाय जोङो गोदो गोदाय जेबो भेक्सिन बिदि होनाय जायामोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव जोङो बेबायदिनो अमानि बेमार आजारनिफ्राय जोङो आगुयै आगु आगु भेक्सिन जेन'बा जोङो बेमार आजार जानायनिफ्राय जोङो होबथानो थाखाय आगु भेक्सिन बा जोङो जानायनि सिगांनो बा बेमार जानायनि सिगांनो जोङो भेक्सिन होनानै दोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा जा गुबुन गुबुन रोखोमनि भेक्सिनफोर ओ जोङो बेखौ अमानि देहा फाहामसालि बा अमा डक्टर बेफोरो जोंहा मिथिनाय जायो बेबायदि बिदिनो जोङो अमानि आदारखौ जोङो दानाजों जोङो आथिखालाव दाना आरो गुन्दैनि जोहै जोङो फिसिनो हानाय जायो जोङो दानाफोरखौ ओ हाथाय एबा बाजाराव जोङो गोबां एभेलेभेल मोननाय जायो बेबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो दानानि जोहै जों अमाखौ फिसिनो हायो आरो अमा फिसिनाया मोनसे मोजां आदब बेबायदिनो जों जोङो अमा फिसिनायनि जोहै जोङो गावखौ फसंथानायनि गेजेरजों जोङो गुबुनखौबो फसं फसंथानो नायबा नसुंसेनि बा गामिनि सोरबा सासे बा सानै साथाम बेफोरबायदिसिम जोङो हेफाजाब होनो हायो जेरैहाय जोङो सासे मानसिया गोबां गिदिर अमा फार्म खुलियोबा जोङो हार सिङै नायख'नो हाया जायो बे समाव जोङो सासे बा सानै मानसि लानानै जोङो आदार होनाय नायनाय आरो जोथोन लानाय बेफोरनि सायाव जोङो थिसननानै होनो हायो बेनि गेजेरजों नसुं से एबा गामिनि सोरबा सासेयाबो ओ माखासे सुबिदाखौ मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां? ओ आरो बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जोंनि जिउनि थांना थानाय राहा बेफोरखौ जोङो ओ नागिरनानै लानो हायो आरो बा जबा जोङो माखासे जोंनि सुबिदाखौ मोननो हायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ जों जोंनि बे अमा फिसिनायोनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा
ओ जेरैबायदि जोंनि ओ जिउनि थांना थानायाव जोंहा माबा मोनसे राहाखौ जों गावनो गाव दिहुननानै लाखानांगोन। जोङो सोलोंथाइ बिथिङावल' सोलोंनानै आथिखाल समावहाय जों साख्रि बाख्रिखौ आ मोनाबो जानो हागौ आ बेनिखायनो जोङो जाय जेरै हागौ ओरै जिब जुनार फिसिनानै आ जेरै दाउ फिसिनानै ना फिसिनानै मोसौ बोरमा फिसिनानै अमा फिसिनानै गाव गावनि जिउ राहाफोरखौहाय जोङो दानानै लानो हायो जेरैबायदि
अमा फिसिनाय नोंथाङा जे जायखौ आंनाव सोंदों अमा फिसिनायनि सोमोन्दै होननानै होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा दय होननाय बायदि एसे आ जाय जायगा बा गामि ओनसोलनिफ्राय न'खरनिफ्राय एसे गोजानाव जोंहा अ अमाफोरखौहाय फिसिनांगौ जायो मानो होनोब्ला बेफोरनि अमाफोरनि खि बा हासुदै बेफोरनि माखासे मोनामनाय बेफोरो जोंनि गामि ओनसोलफ्राव जुदि थाङोब्ला बा मोनामहोयोब्ला जोंहा बेमार आजारबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जोंनि संसार जानाय गामि ओनसोलनिफ्राय एसे जानगाराव जुदि फियोब्ला जोंहा खोब मोजांसिन जायो। दा बेबायदिनो आ गोदोनि दिनावथ' बांसिन जोंहा अमा थावख्रि अमा दिसि बेफोरखौ बांसिन फियोमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो बिदिनो माखासे फारमफोर बा गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय जोंहा अमाफोरखौहाय लाबोनानै जों आथिखालाव फार्म खालामनानै बा फार्म खालामनायखौ जों नुनो मोनसै बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां थार माखासे रांफोरखौबो जों आरजिनो हायो जेरै जों अमाखौ फेदेरनानैबो फाननो हायो बा जों फिसायावबो फाननो हायो अमा फिसायावबो आथिखाल समावसो जोंहा जोंनि बर'फोरनाव गंफ्रोमबो न'खर न'खर न'खर जों अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरै
जोङो अमा जों साादारन अमाखौनो फिनानै सोरनियावबा बिमा मानैै गाहाम दङ बेफोरखौहाय जोङो सय मास गाहामजोंनो जोङो जुदि
फाननो हायोब्ला ओरैनोथ' अमाया खमावबो ओ माबा दसथा बिनि गेजेराव जोंनो फिसा आजायनानै होखायो दा जों दानि ओ बाजारफोरावहाय मासे अमा फिसानि दामा
खमावबो थिन हाजार सारि हाजार बेफोरबायदि जों मोननो हायो जुदि जों दसथा अमा फाननो हायोब्ला तिन हाजार खरिब्लाबो जोङो सय मासावनो जों थिन हाजार खामायनो हायो जुदि जोङो मा नै अमा बिमानि ओ जुदि जोङो फिसा फाननो हायोब्ला ओ दसथा दसथा खरै जोङो तिन हाजार। खरै जुदि फानोब्ला जोङो बिसथा अमाजों बिदिनो साइथ हाजारसो जोङो आ सय मासोआवनो जोङो खामायनो हायो बेबायदिनो जोंहा अमा फिनानै गोबांथार मुलाम्फा दङ जेरै जोङो अमाखौ खौहाय खासि खालामनानैबो जोङो फेदेरनानै जों फियो। गोबांथार जोङो अमाफोरनिफ्राय रां आरजिनो हायो बिनिफ्राय मोननाय रांफोरखौहाय जों फिसा फिसौ। फोरोंनाय लेखा फरा बिजाबफोर बायनाय ड्रेस बायनाय जानाय लोंनायनि खरसा बेफोराव जों बाहायनो हायो बेफोरबायदि न'फोराव फिनायनि अनगायैबो जोंहा आथिखालावहाय गोबांथार जोंनि जाखां फुनाय लाइमोनफोर बा एसे जायफोरा न'खराव दंजायो बिसोरो अमा फार्म खालामनानै जोङो गुबुन गुबुन हादरफ्राव जों साप्लाय हरनायखौ जों नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि जिउ राहाफोरखौहाय जोङो दानानै लानो हायो ओ अमानि आदार होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि ओनसोल आव फिनाय अमाफोरनो जोङो ओ गुन्दैखौनो बांसिन होनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोंहा जायफोरनि न'खराव जौ फानो बा अफ्रि खास्लाखौहाय जोङो खायफाया बायनानै लायो खायफाया जौ संग्रा न'खरानोथ' मानि माथाम जोंहा अमा फिनायखौ नुनो मोनखायो बेबायदिनो अफ्रि खास्लाफोरखौबो जों होनो हायो। ओंखाम खालायहोनो हायो आरो थास' बिसंफोर। थास' बिफांफोरखौहाय जों हाना लायनानै दैसा रुगुंफ्राव बा गामिनि लामाफ्राव जों हाना लायनानै बेफोरखौ रुनानै जोङो अमाफोरनो होनो हायो। बेजोंनो लोगोसे जोंहा लाव खुमब्रा बेफोरखौबो जोङो रुनानै होनो हायो। आरो बेबायदिनो जोङो अमाफोरनो आदारफोरखौहाय होनो हायो। बेबायदिनो जोंहा बांसिन गुबैयै जोंनि गुबै अमानि आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गुन्दैखौनो बुंनो हायो बेनि अनगायै जोंहा जुदि फार्मफोर बानायनानै जुदि फियोब्ला जों बांसिन दाना फोर होननायखौ नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोंहा मा खासे भिटामिनफोरबो होयो नोंथाङा दहाय होनाय होननाय बायदि जेरै अमाफोरनिफ्राय रैखाथि मोनो जोंहा ओ भेक्सिन होनाय जायो बेफोरबायदिनो जों अमाफोरनिफ्राय अमाफोरखौहाय जों फिनाय जायो। ओ आथिखालावथ' गोबां अमाफोरनि माखासे बेराम फैनायखौबो जों नो नुनो मोनो। बेनिफ्राय रैखाथि मोनोनो जोङो भेक्सिनफोरखौहाय होनाय जायो बेबायदिनो जोङो ओ जिब जुनारफोरनि फिनायनि गेजेरजों जोंनि जिउ राहाफोरखौहाय जोङो दानानै लानो हायो आरो ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबनाय जाथोंसै नोंथां।
औ नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।